हेलौ अ नोंथां मा खालामदों
ओरैनो दं नोंथां नै
ऐ ख'ब'रफोरा मोजां
औ नोंथां मोजां
अम आंबो दं र' ओरैनो जनानै
औ नोंहालाय
आंबो ज'नानै दं ओरैनो खबरा दं दे गेजेरावनो आंनाबो
ओ
बिदिब्ला जों मोनसे टपिक लाना रायलायनोसै नामा?
औ रायलायजागोन नोंथां दे
औ बिदिब्ला जोङो औवा बिफांनि सायाव थ'पिक लाना रायलायनो नामा
औवा बिफां औ रायलायनो हागोन नोंथां
अ औवा बिफांआ मा माजादनि औवा बिफां दं नोंथांआ खिथाना होनो हागोन ना
औवा बिफां होनबाथ' जोंहा औवा बुरखा दं औवा औवा सेरे दं औवा गुबै दं
ओ ओ
जेनि औवा दं
उम
इदिनो माखासे गोबांथार औवाफोर दं आरो आंबो मोजाङै मोनथिजोबा जायखिजाया आं मोनथिनाय खिनिखौ खोन्थाबाय आङो
औ औ
औ जोंहा बाराय औवानि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनोसै नोंथां नोंथांआबो नोंथांनि मोनदांथि दा एसे एसे बुंबानो जाबाय आं बुंखांनायनि उनाव
दे
जोंहा औवा होनोब्लाथ'
उम
गोदो औवाया जोंहा सुबुं माहारिनि गोबां मदद होयो नङा होमबा नोंथां सुबुं माहारिनि जिउ खुंनाय बा थाग्रा खुलि बानायनाय बेफोराव गोबां मदद होयो सुबुं माहारिखौ जाहा गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो गोबां मदद होबोदों सुबुं माहारिखौ औवा औवा औवा
औ
औवा बिफांफोरा जेरै गोदो गोदाय थ' जोंहा आथिखालनि बादि फाखानि न' गैयामोन नालाय नोंथां
उम उम
गोदो गोदाय जोंहा औवाजोंसो सो न' बानायोमोन औवा औवाजों बानायनाय न'मोन औ नोंथां बेफ्राव जोंहा गोबांथार माने मदद मोनदोंमोन औ जो जोहा मानसिनि थाग्रा खुलि बा जों जों न' न' न'आव फिसिनाय जिब जुनारफोरनि थाग्रा खुलि जेरै मोसौ ग'लि अमा ग'न्द्रा बेफोरखौ बेफोर गासिखौबो जों औवाजोंनो बानाय गोदोनि समावथ' औ बेफोराव जोंहा गोबां मदद मोनदोंमोन। लोगोसेयैनो जोंहा औवाजों गोबां। मुवा बेसादफोर बानायो जेरै जोंहा सान्द्रि होन जेखाय होन
उम
बिदिनो संग्राय खादा गोबांथार दं आरोना नोंथां औवाजों बानायनाय आइजेंफोर उम आइजें आयलाफोर। जोंहा बेफ्रावबो गोबांथार मदद मोनदों सुबुं माहारिया औवानिफ्राय
उम।
आरो नै जोंहा गो गोलोम बोथोरनि समावबो नोंथां जोंहा गोलोम बोथोरनि समावबो औवा साहायाव जिरायनानै जोंहा समखौ बारहोहरनो हायो बा थाजिम खालामना थाजिम बा बार गुसुआव मोजां सायख्लुमाव जिरायनानै जोंहा गोसोखौ मोजां मोनो। बेयावबो जोंहा मदद मोनो औवानिफ्राय। आरो लोगोसेयैनो जोंहा दैज्लां बोथोरनि समावथ' नै औवा मेवाइ औवा मेवाइखौथ' जोंहा अनलाफोरजों जायो दालिजों जायो।
औवा मेवाइखौ उम
मोनसे मैगं बा ओंख्रि महरै बेयावबो जोंहा सुबुं माहारिया मदद मोनो। बेफोरबायदिनो जोंहा सुबुं माहारिनि जिउ खुंनायाव बेराफोर जेवराफोर हेबनाय मोसौ हाबनो हायैनि बा बोरमाफोर हाबनो हायैनि बेफोरावबो जोंहा मदद मोनो। जोंहा बिफां-लाइफां गायनायाव बेरा जेवरा होथेनाय मोसौ हाबनो हायैनि बेफ्रावबो जोंहा मदद मोनो बिदिनो औवानि फ्राय गोबां मदद मोनो आरोना नोंथां जोंहा आथिखालनि समावथ' जोंहा गिदिर गिदिर बिल्डिं लुबाय बे बिल्डिं लुनायावबो जोंहा औवानि गोनांथार जायो
औवाखौ नांगौ जायो बेयावबो ना
औ बेयावबो जोंहा गोबांथार मदद मोनो। बेफोरबायदिनो जोंहा औवा गायनानै औवा गायनानैबो आरो औवाखौ जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव फानहरनानै आरो जों रां मोनो। बेयावबो जोंहा मुलाम्फा जायो नोंथां नङा होमबा
अ नंगौ दे।
जोंनि जोंनि ओनसोलावथ' जोंथ' गामियारिनिनो सुबुं नालाय जोंनि ओनसोलावथ' गामि गामि गोबांथार औवा दं नोंथां नोंथांनि ओनसोलावलाय औवाफोर दंना गैया नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायदो नामा नोंथां
जोंनि ओनसोलाव ना
औ
जोंनि ओनसोलावबो दङ गोबां औवा दङ जोंनि ओनसोलावबो न'खर न'खर गासिबो जोंनावबो दं आरो औवाया
औ जोंनियावबो बिदिनो
ओम
गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो औवा होनोब्लाथाय बेसेबांबा मैल्य गोनां बिफां होनना बुंजायो औवखौव। सुबुं माहारिनि जिउ खुंनायाव जेरावबो बाहायनो गोनां जायो औवाजों।
औ
बिदिनो दाला सान्द्रि जेखाइ सेन बायदिसिना आरो गोलोम बोथोराव सिबनो थाखाय गिसिब बेफोरखौ बानायनायावबो बाहाय बाहायनाय जायो बिदिनो गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो। आरो औवाखौ
औ जों गोबां मद मोनो ना नोंथां बिदिब्लाथ' सुबुं माहारिया औवानिफ्राय औ
नोंथांङा आऔवाजों बानायनाय आगजु आइजें रों ना रोंङा हेबनो
आंथ'-' माखासेखिनिखौ रोंङो नोंथां जेरैहाय जे न'नि बारि बा बारि फोराव जोंहा जेवरा हेबो ना नोंथां बारि हेबो बे बेफोरखौ रोंङो ओमफ्राय ओरैनो इन्जुर हेबनायखौ रोंङो न'आव बानायनाय इन्जुर। न'नि इन्जुर बेफोरखौ रोंङो। बेखिनिखौ रोङो आरोना आं नोंथां नोंथांङाबो रोंङो नामा माबाफोर आइजें आइलाफोर?
आंङो एसे आंबो एसे हासाबगो औवाजों बानायनाय आइजें आंङो खबाइ हेबनो एसे एसे हागो आंङो हेबखांबायबो सिगांङाव बहुद बेनिफ्राय खबाय सान्द्रि हेबनो हागो सान्द्रि आरो गिसिबफोरखौबो हेबनो हागौ।
औ नोंथां मोजां बाथ्रा।
ओरैनो थेंगल होनो थेंगल जिरनाय बायदिसिना
औ
माबा ओ बर'फोरादि मोनसे धोरोम दं नंङा होमबा बाथौ दुमनाय बे बाथौ दुमनायखौबो आंङो एसे हासाबगो आरो।
औ औ बिदिला नोंथांङा दानि बुंदों जे
जोंहा गोबांथार मुलाम्फा मोनो ओमफ्राय खहानि बागैबो नोंथांङा एसे बुंनो हागोन नामा?
खोनांदोंना नोंथां?
अ खोनादों मानि बागै बुंफिनलाय
औवानिफ्राय जों खहा मोननायनि बागै
औवा औवानिफ्राय खहा मोननाय खोनायाखैना
मोजां खोनायाखै
खोनायाखै ना नोंथांआ खोनाहैयाखय?
औ खोनाबाय खोनाबाय खोनाबाय। हेल' औ नोंथां देलाय बुंलाय?
औवानिफ्राय खला होनना बुंबाथाय आंङो खहा गैया बायदि नुहुरो
खहा गोयै बायदिखो ना।
नोंथांङा मिथिगौबा एसे फोरमायना हालाय?
खहानि बागै' एसेबां गैया खोमा नोंथां।
उम।
गैयानो बुंजायो आरोना नोंथां।
औ
नोंथांनि ओनसोलाव औवाखौ बबेबा अबाव अबाव सा फ्लाय हरो नोंथां फोरमायनो हागोन नामा?
जोंनि ओनसोलाव खाथियाव साफ्लाय हरनो माबा गैया। ओइ बेफारि दङ एसोर बायथुम बायथुम बोनना लांनानै एसे गोजान गोजान जायगायाव गारिजों साफ्लाय हैबाय थायो आरो बबेयाव‌ हैयो आं एखौ मिथिया आरो गोजान‌ गोजान साब्लाय हरो बिसोरो।
औ ओमबा नोंथां जोंहा सुबुं माहारिया औवानिबो फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ जो जोंनि ओनसोलावबो नोंथां मा होनो औवाखौ जोंहा अरुणाचलफोर बायदियाव जों साफ्लाय खालामनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
नोंथांनि न'आव औवा दंना?
औ नोंथां दङ नोंथां दं।
होम?
औ नोंथां दङ। नोंथां बिदिब्ला जोंहा गोदोनि समावथ' औवानि दामा गोबां एसे खम मोनना नोंथां बै समाव आथिखालनि समाव जोंहा औवानि दामा थसेयावनो आथिखालनि समावथ' जोंहा जौसे जौसेनि खमावनो मोननो थांलिया ना नोंथां?
ओम ओहो ओहो
आथिखालनि समाव औवायाबो गोबां मुल्य'बान जाबाय।
औ।
औ औ जोंहा औवाखौ औ जोंहा हौवाखौ सुखेन बा मै बेफोरबायदिनो गोबांथार बानायनायाव बाहायो। ना नोंथां? जेरै -
मोसौ हालौवनायावबो मोसौनि जंगाल बायदिसिनायावबो बाहायो औवाखौ।
औ जोंहा बावखा जेरै माइ रोगानो था खाय बावखा ओमफ्राय सुखेनाथ' जोंहा माइ खायनाय बेफोरावबो बाहायो। ओं
ओ
बिदिनो
बुंनानै फोजोबनाय हाया आं औवाखौ गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो। ओं ओ खोनानाय बायदिब्लाथ' आग्ला हो?
औ बिदिब्ला जाथ'सिगोन नामा नोंथां? जोंहा समाबो जाबाय।
औ दे दे दे ओं।
गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनानै दे। औ दे।